बाहेरा हेल'
हेलौ
अ
औ नोंथाङा माबा बुंदोंमोन नामा सिगाङाव?
अ
नोंथाङा मायबा बुंदोंमोन दानि सिगाङाव?
आं जेबो बुङाखै दस'।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओइ माबा माबि खामानि मावदों।
नोंथाङा फ्रि थानो हागोन ना दसे?
आं देहाखौ दसे थानो हागोन थानो हानायालाय।
जेनेबा मोनाहांबाय नालाय बेलासि जाबोबायना।
दसे मोजां जनानै रायलायलाय होमबा नोंथां।
उ
दसे मोजां जना रायलायनाय।
ओ दे होमबा।
नोंथांनाव कुइसन सोंसै आं जेनेबा नोंथाङा मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो?
सम लानानै आङो बेफार खालामनानै जानो मोजां मोनो।
दाथ' नों ओरैनो दा आरो नोंथां जेनेबा नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव मा खालामना मोजां मोनो?
ओरैनो थानाय समाव आं बिदिनो आखाइनि खामानि मावो आरो। जेनेबा आङो मुदि बरि मुलि फानो आरो निम'नियानि। बिखो मैगं बासिदो आरो आं।
अ
जिरायनानै।
ओमफ्राय उम नोंथाङा नोंथांनि न'खराव दाउफोर दंना गैया ओरैनो? दाउ अमा बोरमा अमा बोरमालाय?
आं बोरमाखौ लानाय जायाखै आरो। मानो होनोब्ला बोरमाया उसुं गोदा उसुं गोदा गाखोयोना ओमफ्राय आरो बायदिसिना फुल जायो। आं फुल गायनानै थानो मोजां मोनो फुल बागान दङ जोंहानाव।
उम
बोरमाखो लायोबा जुदि फुल बागानखो अरस'जोबो आरो। खाथियाव बुस्थु दोना जाजोबो।
नोंथाङा मा मा जुनार लायो ओरैनो?
ओरैनो दाउ लायो। बेनिफ्राय आरो सैमा मासे दं सैमाखौबो फिसिनो मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो अमा लायो अमाखौबो आङो तारमाने फिसिनो मोजां मोनो आरो मानो होनोबा फानबा फैसाखौ जमा मोनो नालाय आं अमाखौबो लानो लुबैयो आरो लायो आरो आं
ओमफ्राय नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' दा गामि एरियानिसो नङा होनोमबा आं हमनायावनो मा खोननि बेकग्राउन्ड सउनावनो खोनाखादों आङो दाउसिन दाउला गाबनाय बेफोरबायदि नोंथां बेफोरबायदि जायगायाव थानानै गोसोफोरखौ फेस मोनदोना मोनाखै?
दा जोंनि जागायाव बिराद हान्थियो आरो मानो होनोबा जों जोंनियाव दैबानाबो गिदिर गिदिर जाया बिदिनो अखा न'फोरल' मोजां नुनानै लानांगौ अखाफोराव थाङो जेनेबा बिदिनो जोंनि जायगाया बिराद मोजां आरो गेजेर खन्द'आव बाव दङ' नालाय जोंनिया
उम
ओ इसे साहा साइद बाबो जोङो भुटाननिफ्राय बेसेबा गोजानाव फैना गोजान जायो आरो भुटानिफ्राय जोंनिया ओमफाय गेजेर खन्द' जायोना जोंनिया गेजेर खन्द' जानाय बे जोंनियाव एख' दैबानानिबो एखख' गिनांगौ बाथ्रा गैया आरो जों बेसेबा आलो गोजोनै संसार जाना दं आरो दा
उम नोंथाङा नोंथां
ओ
नोंथाङा नोंथांनि गामियाव उम थांनानै मोजां दोननाय मोजां मोनदोना मोनाखै
जोंनि गामियावथ' गाज्रि मोजाङा थाखायो थानाया ओमफ्राय हायोबा बेलेग गामिनिफ्राय एसा थायोबाबो मोजां जागा मोना आरो जेनेबा गामियानो हाइस मोजां जायो आरो मानो होनोबा गामिनि बायदि हान्थि गैया जों गामियाव आवनो ओ रायजोफोरजों ज' रुजु रुमु रायजो जायो जों दाउसिन दाउलाजोंनो लानानै
जों जमा रायजो जायो नालाय जों बैसागो मोसायो जों रायजोजोंनो ओंखारनानै जों रायजोजोंनो जमा जमा खामानि मावनो ओंखारो माइ गायनाय बोथोराव माइ गायो दाथ' माइ गाइनाय दिन जादों नालाय
नोंथाङा नोंथांनि कालसारनि बागै बुंनांगोन आरो नोंथाङा गामियाव ओ मोजां फरायना दोन नोंथाङा गामियाव जेनेबा बोरै थायो बोरै मा खालामो माला मा बोथ बोथोराव मा खालामो जेनेबा ओ ओरैनो खायसे या जों नोंथांमोनाथ' बाथौ धोरोम नङा होमबा ओमफ्राय नोंथांमोननि बिनि कालसारनि बागै एसे फोरमायनाादों जेनेबा नोंथांमोना गामियाव मा खालामो
जों गामियाव जों गामियाव अनेक रोखोमनि मैगं थाइगं गायो दाउ अमा लानानै जायो बिदिनो ओमफ्राय बैसागो बोथोर मोसानाय समाव मोसायो बिदिनो ओ ज' ज' जोङो खामानि मावो
उम
रायजोफोरनि रायजोफोरजों जमायावनो जोङो रायजोनि थानसालिबो दं नालाय थानसालियावनो जमा ओंखारनानै खामानिखो मावो। बिदिनो ओ जोंनि आसार खान्थियाथ' जों दिनो बर' नालाय जोङो आसार खान्थिबो ओ फालियो नालाय जोङो ओ जोंनि बर' हारिया बाथौ धोरोम नालाय बाथौ धोरोमनि ओ जों मंगलबार खेबसेखो जोङो मिरामिस जायो आरो। जों मिरामिस धोरोमनि नामाव जोङो ओ खेबसे दोनो आरो मंगलबार दिनखो। जेनेबा ओमफाय जाय न'खराव न'खर लाना न'खर सनिबाराव जाया बिस्थिबाराव जाया। इदि जायालासिनो थायो आरो जेनेबा मिरामिस जायो। ओंखामखौ सोरहाबा मंगलबाराव जायो। उम सोरहाबा जाया बिदि लगन थायो आरो ओइ दौरि थायो जोंनिया बाथौ धोरोमाव दौरिफोरा जोङो प्रतेक मंगलबाराव जों, आर'ज गायो आरो मानो होमबा भग'बानखो लानानै। धोरोम जेनेबा जोंनि बाथौ धोरोम नालाय जों नियाव खाम सिफुं लानानै जोंनिया मंगलबारखालि आर'ज खनो आरो। धोरोमनि नामाव खनसे मंगलबाराव। रायजोनि थानसालियाव।
मोना ओमफ्राय बैसागोआव बोरै रंजायो नोंथांमोननि गामियाव?
जों गामियावथ' बिराद मोजां रंजायो जों गामियाव सेरजा सिफुं खाम ज'था दामनानै जोङो ओ सेंग्रा सिख्ला जमा लोगोनांना बोराय बुरै लोगो नांनानै जोङो बैसागो मागियो आरो नबोसो बैसागो दिनाव जोङो माला गामाव थाङाबा गामियावनो खेबथाम खेब्रै मागियो आरो। मानो होमबा जौनि खनसे मागियो माइरंनि खनसे मागियो आरो लास्टाव आरो जौजों माइरंजों आरो मागिबावो बिदि मागिनाय जायो आरो। गामियानो मानो होनबा खुसिजोंनो मागियो आरो।
गामि जेनेबा गामिजों मिलायनानै थानो मोजां मोनो नोंथां मोना हमबा?
उम खौसेथि थायो।
उम खौसेनो थानानै बिदिनो मागिनानै जायो आरो जों ओमफ्राय जमा खाना जायो। ओ बिदिनो अमा मासे बायो दाउ लकेल दाउ बायनानै जोङो जमा रायजोयै जायो आरो। हेलौ हेलौ खोनायाखै
खोनादोना ओं खोनादों ओमफ्राय नोंथांङा मा बुंनो सानदों एबा थांमोननि गामियाव ओं गासैबो
नोंथांमोननि गामियाव इदिनो जेनेबा मिनि खुसि दोंना गैया इफोरबायदिखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो?
मिनि खुसि दङो जों गामाव जोबोद मिनि खुसि मिनि रंजायै जायो आरो जोंनिया।
उम
नांलाया खमलाया जों इदि जायो आरो।
उम ओ दाबायदियाव नोंथाङा जेनेबा गामिखौ नागारनानै थांनांगौ जायोबा नोंथाङा बोरै गोसोखौ बोरै मोनगोन जेनेबा?
गामिखौथ नागारना थांनो हानाय नंङा थेवबो गोसोखौ अखान्थि मोनगोन आरो आं मानो होनोबा जोंथ गामिनि ओमफ्राय हा बायदिसिना दंङ नालाय गामियावनो जोंङो जमायैनो थानाय नालाय जों थानाय बावनाय नंङा आरो जेनेबा गोसोखांगोन गोसोखांबाय थागोन सम लानानै बेस्थ जायोबाथ थांथारनांगौबाथ थांथारनांगोनानो मानो होनोबा बबा थांनांगौ जायोबा
ओमफ्राय नोंथांङा जेनेबा ओ नोंथांङा जेनेबा गामिनि बाथौ धोरोमनि बागै बुंबाय नोंथांङा बैसागो मोसानायनि बागै बुंबाय ओमफ्राय नोंथांङा गाननाय जोमनायनि बागै बुंदों जेनेबा नोंथांमोनहा गामियाव बोरै थायो गाननाय जोमनाय जेनेबा
गाननाय जोमनायाथ जों बिदिनो जेरैहाय नफोराव गोजाम फोरखौनो गाननानै थायो गरम दिन नालाय ओमफ्राय बिदिनो खायसेया गोदान गानो जेनेबा आं गोदानखौ गानबाय थानो मोजां मोना नो गाननानै थानो मोजां मोनो जेनेबा जोंनियाव अनेक रोखोमनि मानसि फोर दखना गानो ना मेख्लाबो गानो लांगाबो गानो बिदिनो खायसे खायसेया लांगा गानो खायसेया मेख्ला गानो बिदिनो मेख्ला गाननो मोजां मोनग्राफोरा मेख्ला गानबाय लांगा गानो होननानै मोजां मोनग्रो फोर लांगा गानो आरो जों गामाव बिदि मोनसेखौल गाननानै थाया आरो सोरबा आरो सिख्ला गथफोरा बिदिनो लंपेन्ट गानबाय
उम
बिदिनो ग्राउन गानबाय
उम
बिदि गाननानै थायो आरो जों गामियाव बिदि मोनसेल बुस्थुखौ गाननानै थाया आरो
नोंथांमोननि गामियाव ओमफ्राय आबाद आबाद मावनाय जादोना जाया
जों गामियावथ बेसेबांबा आबाद मावखायो आबादारिफोरा मावो बानलु गायो दुइ बिगा तिन बिगा गाहाम गायो खाख्लेर गायो जोगोनार गायो जों गामियाव अनेक रोखोमनि मैगं गायो आरो
मानो होनोबा बिदि गायनानैनो मोजां मोनखायो नालाय बोसोर फामबो गायो आरो आरो दा दैज्लां दि नालाय दै्लांआव आरो माइ गायलायबो
सोरहाबाव हाल जांफ्राव सिखारबाय सोरहाबा माबा सिखाराखै बिदिनो गायनायानो हायाखै आरो सोरहाबा सोरहाबा
नोंथांमोननि गिदा सानदुंनो नरबाय
सान्दुं दुंदो बेसेबांबा सान्दुं दुंदो जोंथिं
बाथ' माइ गायग्राफ्रा खम खस्थ' मोनदों नागिरग्राफ्रा बेराद खस्थ' मोनदों होनबाना। नोंथांमोननि गामिआव ओमफ्राय बिदिनो ओ साख्रिफोर मावनाय मानसिया सुबुंफोर दोंना गैया?
जों गामियाव साख्रि मावनाय दङो मास्टर दङो। एनिफ्राय जों गामियाव दङोमोन ओमफ्राय बेलेग जायगायाव हा बायना थाहैबाय आरो मानो होनबा डक्टर जा जानाय दं आरो जेनेबा फिसाजोआबो डक्टर फिसालायाबो डक्टर जानाय दं आरो गुबुन जायगायाव हा बायनानै थाहैनाय जाबाय आरो।
उम।
गामियारिखौ मोजां मोनासै नालाय जोंनि गामियारियाव आरो जों जाम्बि जाम्बा फोरनि आखल आखुखौ मोजां मोनासै जेनेबा थांबाय। गावसोर गोरोंआ गोरों थाहैबाय। बिसोरो उम